औ नोंथां।
औ नोंथाङा दा फ्रि ना?
औ नोंथां आं दा फ्रियैनो दंफैयो।
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो कल खालामदोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय आ बर'नि हारिमु नोंथां नोंथाङा सम मोननो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन बेथ' बिराद मोजां आयदा जोङो बयबो बेखौहाय मिथिनानै लानाया गाहाम आरो।
औ नोंथां। औ नोंथां बिदिब्ला औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला आङो जाबायनोसै। ओ औ नोंथां जोंहा हारिमु होनना बुङोब्लाथ' गासैबो हारि फोरनावनो माने गाव गावनि मोनसे मोनसे हारिमु थाखायायो नङा ओमबा
नंगौ।
औ थिग बिदिनो जोंहा जोंनि बर'नि हारिनो नङा होमबा? दा बर'नि हा हारिमु होनोब्लाथ' मोनसे जोबोद माने ओ-गाब गोनां। मोनसे माबा आरो जोंनि बर' हारिनि ओ जेराव जोंहा दानाय लुनाय, गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय औ खननाय, मोसानाय गाननाय जोमनाय माने बेफोरजों गासैनो जोंहा मोनसे हारिमु जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आथ' गोदोनिफ्रायनो माने एखेबारे आलादाखामोन। जोंनि दामनाय, खननाय, मोसानाय, जोंनि संसार जाबोनाय जोंनि जानाय लोंनाय बेफोरावनो एखेबारे आलादााखामोन आरो गुबुन हारिफोरनिफ्राय औ रुजुनो थाङोबा दा जोंहा हारिमुखौ होनोब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय रायजो जाबोनाय माबोरै रायजो जाबोदों, आरो जोंहा माबायदि दामग्रा देग्रा आगजु दं? बेफोर माबायदि? मैहुर खालामबोदों बा माबाबोदों बेफोरनि सायाव बुंबोजोब बानो जोंहा हारिमुवा जायो आरो ना होमबा नोंथां? जेरै जोङो नुनो मोनो नों थां जोंनि हारिमुवआ जोबोद माने माबा गाब गोनां जेरै जोंहा। जोंनि हारिमुवआव मोनसेखौ रायखांबबो मान जागोन जेरै जोंहा बागुरुम्बा मोसा नाय नङा मा नोंथां? बागुरुमबाया बागुरुम्बा मोसानायाव जेरै जोंहा मोनसेल' रायखांबा जाया जेराव जोंहा बागुरुम्बा मोसागि खावरि लोगोसे बागुरुम्बा मेथाइ रोजाबगिरि लोगोसे बागुरुम्बा मोसानाय बा मेथाइ खननायाव दामगिरि बिथांमोन नङा होनबा नोंथां? बागुरुम्बाखौ जोंनि- बर' हारिनि आइजोफोरा मोसायो आरो जोंनि बर' हारिनि- आइजोफ्रानो मेथाइखौ रोजाबो लोगोसे जोंहा दाम- दामग्राफोर खौबो गोबां मानि आयजो माहारिखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो जोंथ' दा नुनो मोनो। हौवा हौवा सुबुंफोराबो बेफोरखौ दामो जेरै बैसागु बोथोरफोरावबो जोङो नुनो मोनो लोगोसेनो जोंहा माबा मोन से प्रग्रामफोर जायोबा फांसनफोर बा माबा मोनसे आलासि आलासि लेंहरोबा गुबुन हादोरबा हादोरसाफोरनिफ्राय जोंहा बेवहाय मानि बागुरुम बा मोसानानै खनानै बा दामनानै जोङो बै आलासिफोरखौ। बरायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ-आलासिफोरा सफैयोब्ला जोंनि जेनाखि ओ-माबा जानाय जायगायावहाय सायनासालियाव जेरै ओ-सफैनानै। जेेलानाखि जोंनि जेनाखि स्टेज फारसे फैयो अब्ला जोङो बे खौहाय लामा सावसेनिफ्रायनो फरायनानै लायो बागुरुम्बा मोसानानै। नङा होमबा नोंथां? खाम सिफुं सेरजा दामनानै मेथाइ रोजाबनानै दा बिदिनो बराय - बराय लाोनानै जोंहा जिराय होफैयो आरो बेफोरबायदियाव ब-बाहायो आरो बागुरुम्बाखौ। लोगोसेनो जोंहा बै समाव जोंनिनो बर' हारिनि जायखि आर'नाइ गावनि आखाइजोंनो दानाय। जोबोद समायना रमायना गाब गोनां गोजा गोथां गोमो गुफुर गोसोम नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौ माने जोंहा आलासि। आलासिफोरनो गोदोनायाव आलायनानै होनाय जायो आरो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा हारिमुआव मख'नो गोबां दङ जेरै दानाय लुनायफोर। जोङो जोंनि जेनाखि गामसा दायो आर'नाइ दायो। फारस्रा दायो दख'ना दायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नो
बेफोरबो जोंनि हारिमु जोंहा गावनि हारिमु होनो जायखौ आं हारिमु बेनो जाहैबाय जोंहा हारिमुवआव जोंहा गावनिनो अदसे दानाय लुनाय दङ। गाननाय जोमनाय दङ। जानाय लोंनायाबो जोंहा जोंनिनो एखेबारे आलादा आरो नोंथां। दा जायनि जाहोनाव जोंनि हारिमुवा बेखायनो ओ जोबोद गाजा गोमजाजों लोगोसे माने गाब गोनां आरो समायना। रमायना नांङाबा नोंथां जेब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा हिनजावफोरा दख'ना आरो आर'नाइ लानानै हायलालाय हुलालाय बादेंलायलायायनानै मोसायो। अब्ला जोङो बेखौ मानिे माखासे सिखिरि फालोआ जोंनि गेजेराव बिरबायनानै गान गोब्राबगासिनो दा बेफोरबायदि नुयो नङाहोमा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ
मोनसे मख'नो गोनांबाव नोंथां जोंहा जायखौ मख'थारनांगोन जेरै बावैसो मानि जानानै थांनाय बैसागु अ सरि माबा बागुरुम्बा दोहौ जेनाखि गुवाहाटियावहाय जादोंमोन बियो मोनसे बागुरुम्बा दोहौवा जेराव जोंनि भारत हादर भारतनि गोबां मानगोनां माने रेसपेक्टेड सुबुंफोरा माने बेवहाय बाहागो लाफैदों। बे माबाखौ जाफुंसार होनो थाखाय। बिदिनो जोंनि जेनाखि ओ आसाम ओनसोलनि जेनाखि माखासे बर' आइजोफोर आरो माखासे बर' हौवाफोर बिथांमोना फैनानै ओ बेयाव बाहागो लाफैदों मोसानाय मानायफोरावहाय खन्नाय, दामनाय
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ जेराव जों बेनि था ओ थाखायनो बागुरुम्बा दोहौनि थाखाय दिनै मुलुगावहाय गोबां मानि ओ गुबुन गुबुन हादरफोराव जोंङो मिथिजादों बर' हारि दं होननानै। आरो जोंनि हारिमु दं होननानै नङा होमबा नोंथां। दा नोंथाङाबो जोंनि बे ओ जेनाखि माबा हारिमु बर'नि बिनि सायाव एसे बुंदों नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां जागोन।
औ नोथां।
ओ दा जेहेतु नोंथाङानो होनलांजोबखाबाय। जोंना बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला गोबां बिथिंजों सरजाबनानैसो जे जोंङो मोनसे बर'नि हारिमु होननानै जों जोंङो मिथियो जेरावहाय थायो जोंना जोंनि दानाय लुनाय बा जोंनि गायनाय फुनाय आरोबाव जोंहा ओरै एम्फौ फिसिनाय बा इन्दि फिथोबजों जोंङो खुन्दुंफोर बानायनाय बेफोरनो जोंङो गासैबो जों ज खालामनानै जे जोंनि बर'नि हारिमु होननानै जोंङो बुङो आरो थां दा बे बर'नि हा हिमुआवहाय जोंना थाबावो ओरै खाम, जथा, सिफुं, सेरजा। आरो जेरैबायदि नों बिथाङा होनदों ओ मोसानाय, दामनाय, देनाय बेफोरबायदि गोबां जोंना ओ जेनाखि जोंनि हारिमुवा बयनिबो नोजोरावहाय मेगन खेबजा थाव बा ओ बयजोंबो अनसायजानाय। मोनसे हारिमु आरो जोंनिया मा बुंनो थाङो अब्ला जोंना ओरै दानि दैज्लां बोथोरावहाय माइ गायनाय फुनाय ओ जेनाखि जोंनि ब र'फ्रा ज' ज'यैहाय खौसे जालायनानैहाय माइफोरखौ गायो फुयो बेबो जोंनि मोनसे हारिमु आरो जोंहा ओरै नांगाल जांख्रा जालायनाय जेब्लानाखि जोंना माइ गायखाङो बा ओ जोबथा दिनावहाय जोङो हाब्रुफोर फुनलायनानै बा जोङो नायै ना बेदरै बेदर बेफोर खौ जालायो आरो दा बेबो जोंनि मोनसे हारिमु। आरो जोंना दंबावो जेरै ओ जोंनि ओ बर'फ्रा लोंबाय थायो। बा सानफ्रामबो जे जों बाहायोखौनो बुंनांगोन। जौ सेरेब बेफोर संनाय बा जोङो जोंनि जे बर' बिमाफ्रा गोदोनिफायनो गावसोरनो आदब खायदाजोंहाय मोनसे बानायनाय जे लकेल लक खेल जौ बिदै बेफोरबो जोंनि कालचार बा जोंनि हारिमुआवनो गोलैयो आरो। नङा होनबा नों
नंगौ नोथां सैथो।
औ दा बेफोरखौहाय जोंनि गुबुन गुबुन जायगानि मान सिफोरा लोंनाय फैनो लुबैयो आरो बेरायफैयोब्ला बा ओ सो सोरबा आलासि फैयोब्ला बे जे जौ सेरेब बेफोरखौ बिसोरो लोंनायनो लुगैयो आरो आरो लोंनानैहाय बिसोरो बिराद बाखनायोबो जिहेथु जोंना बयनिफ्रायबो आलादा बा इउनिक होननानै बुंनांगोन बयनिबो रुजुनायावहाय गोथावसि सिनबो जायोबा जोंहा न'आवनो बानायनाय ओ गोदै औ नोंगौ नोंथां थिग बेबायदिनो जोंना बर'नि हारिमुआव गोबां रोखोमनि दंबावो आरो समायना रमायना ओरै जे गामसा दा दानाय बा दख'ना दानाय आर'नाइ रिगि रिगांनो बेफोरबायदियाबो जोंनि हारिमुवाव गोलैयो आरो
औ नोंथां
औ नोंथां आरोबाव नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो गोसोबा बुंबावनो हागोन नोंथां
औ नोंथां हागोन नोंगौ नोंथां सैथो जोंहा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो हारिमुनि बर' हारिमुआव जेनाखि मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय बेफोर दामनाय देनायखौ लानानैनो मोनसे हारिमुखौ नालाय जोंनि दा जोंहा बुंनांगौ गोबां दं बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै माने जोबोद गोजोननाय मोनो बर'नि हारिमुखौ सावरायोबा नङा होमबा नों थां जायखौ गुबुन हारिफोराबो नुनानै जों खौ जोंनि हारिमुखौ जोबोद बाख्नायो। नङा होमबा नोंथां जेराव जोङो बागुरुम्बा मोसानायफोर आर'नाइ, गामसा आर'नाइ गामसाफोरखौथ' माने दख'नाफोरखौबो गुबुन हारिफोरखौ माने गाननाय जों नुनो मोनो माने मोजां मोननायनि थाखाय आरो नङा होमबा नोंथां जेरै गोबां हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि जेनाखि आर'नाइ बेफोरखौ माफ्लार महरै
औ नोंगौ
नुनो मोनो जोङो दा बिदिनो जोंहा जोंनि हारिमुवा बिदिनो जोबोद जौगासारनाय आरो नोंथां। दा जोंहा नैयावबो सिनायो हारिमुआवनो जोंनि हारिया गोथाङै दंना गोथैयै दं अ सिनायो आरो नङा होमबा नोंथां? औ बेनि थाखायनो जोंनि हारिमुवा दिनै बेफोरबायदि जागा मागा गाब गोनां समायना रमायनानि थाखायनो जों दिनै बयजोंबो मुलुग दरबाराव मिथिजादों नङा होमबा नों
नोंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो
खौ बेफोरबायदि लाखिबाय थानांगोन अब्लासो जोङो माने बेफोरबायदिनो गोथारिया गोथाङै थागोन बा सिनाय जागोन आरो बाख्नाय जागोन आरो नङा होमबा नोंथां गुबुन-गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नों
औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबोथ' जाबायानो नङा होमबा नोंथां दा बिदिनो नोंथांजों हारिमुनि सोमोन्दै सावरायलायनानै गोसो खौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां दा आं नोंथांखौ बेनिखायनो आङो माने एसे साबायखर बावबाय आरो नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा-रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो जे आं मिथियै बाथ्राफोरखौबो नों नोंथाङा गोबांथार आंनो फोरमायनानै होबाय औ ला गोजोनथोंसै औ नोंथां
ओं दे